हेलौ मा होनदों?
ओंखाम जाबाय नोङो?
ओंखामथ' जायाखैलै आदा।
ओंखाम जायाखै दाबो।
ओहो ओंख्रिया जोंना ओ दहाय जों न' आं न'आवसो जाबोदो नालाय।
नङा नै दानिया दहायनिखौथ' बाद होदो नै दानिया।
दानिया जायखिजाया नं न'आव जानानै फैदो आं बेयाव जाला। आं ओंख्रिया जाहैबाय जोगोनार बिजौ जों आलुजों बिसोर मोननै औ न'वावनो जाना फैबाय आं।
औ ओमफ्रायो दहायनिया रायलायनाया ओरैबायदि बिदि जादोंमोन जे नोंथ' साख्रि मावगोन जाहैबाय साख्रि मावनानै नोङो न' आरि बानाय गोरला जेब्ला नोङो बेवाइखौ लाबोग्रोगोन अब्लासो नोङो न आरिफोरखौ बानायगोन जाहैबाय गावसोरनि फसन्थ खालामनायजों आरोना गावसोरनि मोजां मोननाय खालारफोरजों बा डिजाइनफोरजों ना बेजों हाबा जा फैबाय आमफ्रय दा बेरायनायाबोथ बांद्राय बेरायनाय जाहैखायाखै दाने समानो गैया नालाय बोरैथो बेरायहैनाय नङा होमबा ओरै फारसेथिंहाय खरा खारग्राबो गैया जाहैबाय नङा होनबा? साइकेलजोंसो थांनांगौ जायो एखमबा समाव बाय दा थिख बि दिनो दस्राफोरनिजों लांफेरगोन ना लांफेराखै नों बेरायनो?
लांफेर मायाव होनदों?
दस्रा बेरायहैनाया जेनेबा अ र बेखौथ बाद दोनथदो दे जेनेबा नोङो अबे अबे जाय याव बेरायखो नोङो?
बेरायनाय आङो बिदि जायगाखौथ खोन्थानो हाया जाय खिजाया आङो बेरायदों आरो
जायगानि नामफोरखौहाय नोङो गोसोआव दंना गैया?
जायगानि नामा जाहैबाय आसाम आरो आसाम राय जो बेरायबाय औ जोंनि आसामावथ बेरायनाया आसामाव बेरायनाया आसाम बाराखै खोमालाय बे जोंनि माबायानोदांलै
आसाम बाराखै आरिखि नोंङो? नोंङो आसाम बाराखै आरोखि ए आङा आसाम बारजोबनाय बायदि मोनदों माथो नोङो बै मोसाहैनाय मानाय बे फ्रावबोथ' थांदों बायदि मोनदों आं
अ आसाम बारबाय बारबाय
नङा होनोमबा बा आसाम बारनाय नङा होमबा बियो होमबा मानोथो बारराखै होनखो नोङो आ थारमाने ओरै चिरां ड्रिस टिगाव ओ चिरां जिल्ला बिदिनो क'क्राझार जिल्ला बाक्सा जिल्ला उदाल गुरि जिल्ला बङाइगाव जिल्ला बेफ्रायाव अबेयाव बेरायखो? सरलपारायाव थांगोना थाङाखै नों सरलपारायाव?
थांबाय थांबाय हाब दहायसो आङोबोरा सासे सासे आदाजो बिराद रायलायबाय आङो। बेनि बागै दा जों हायोबा उम मा गोदान रायलायो बेखौसो नांगौ दा हायोबा आंनिबा
ए होमबालाय गोदाना मारै होमबालाय
गोदानाथ' जाहैबाय दा ओमफ्राय गाबोन अखाफोर हागोन नामा? बोथोरालाय
बोथोरा बोथोर खौथ' बुंनो हाया जाहैबाय समाव हानोबो हागौ समाव हायाबो जानो हा
उम ओमफाय मा नोंसा माइ गाया नामा?
माइखौथ' जोंहा गायाना जोंनाथ' हा हुबो गैया जाहैबाय गरिब मानु उम
नोंसिनि बाबाखौ आङो माइसो माबानाय नुदोंमोन आं मालाबा सिगाङाव गायनायफोर बायदि
सिगाङाव गायोमोनब्रा ओमफ्राय गेजेर खन्द'आवहाय गायथ'लाना आरो हायाबो जोंनि नंखाया नालाय मालाय दस्रानिसो ओमफ्राय बाराथ खस्थ खालामबाय थानो हायाना नोंनिया आयं मोनहाबो बोरायबाय बुरिबाय नखराव रावबो मावग्रा गैया माग्रा गैयानो सानैजोंल गायनाय सानैजोंनो हालौवनाय सानैजोंनो थिखोनाय रोगानाय खामलाफोरखौबोथ हमनो हाखाया जाहैबाय
औ औ
अब्ला बे खामलाफोरनो हरनो थाखाय रां जुदि आखाइायाव गैयाब्ला बोरै हरलायखो
उम बेबो मोनसे जाहैबाय आरो जोंनि बे गरिब अबस्थाया बेनो जाहैबाय
औ बेनि थाखायनो जोङो गायला होननानै गायिआनो नै बोसोर जाबोबाय नै एबारजोंहाय औ एबारजोंहाय थाम बोसोर जासिगोन गायैया ओमफाय नोंसिनालाय नों औ गायिया
जोंहाबो से बोसोरानो जाबाय सिगाङाव गायदोंमोन थांनाय बोसोराव आमनिदा
नोंसिना नोंसिना हा हु बारि बागान दंमोन ना?
बारि बागानाथ दंमोन नाथाय बारि बागानाबो माबायासै ओ मोजां नङा माने मा होनोबावनांगौ बेखौ खरान जायो बांसिन दै माबायावथ मेसें बोथोरावथ जा माबा खरान जायो आरो ना गय इरि फानो रानजोबलायलाङो फोरानो सानदोंमोन आं एबारहाय नैबे बोसोराव गयफोरखौ इसे गायनो ओमफ्राय बेनिफ्राय गय गायस्लायनो ओमफ्राय बेनिफ्राय फोथारखौ न'नि खाथि न'आव थानाय माखासे हा दो था ओ लांदां थानायफोरखौनो माबा खालामनो आरोना गय गाय नानै थालिर गायगारनानै मोजां थालिर गायगोरबासो गया जागोन नालाय खरानथ' जा खाया मेसेङावनो माबायावनो मा होनो हागोन
औ औ आमफ्राय नों नोङो दा नोङो सिफुुंआवहाय दंफैयो दा नोङो थाइजौगुरिआव? दा बेयावहाय थानाय हिसाबै नोङो नों सोरो बलथ' दङना बलथ' गेलेनो हायोना लोगोफोरजों बल गेलेयाखै?
बला बला गेलेनाया गेलेथ'आखै दामानि
गेलेयाखै माने
ओहो ओ हो बुदबो गैयाना
बुट गैया जुथा गैया जुथा बायनानै लाइ दोब्रा
जुथा बायनो दामानि रां गैथ'वा जुथाबायनो ओहो रांआनो गैथ'वा रां थाबाथ' मालांखोआवनो लायजोबसिगौ बुदनांगौ माबा जुथ जुथा नांगौ ना ओ गस्ला नांगौ फेन नांगौ लायजोब सिगौमोन आरोना
सिगां जोनायनिफ्रा लाय सिगां जोनायनिफ्रायबोथ' थानो हागौना गस्ला आरिफ्रा जुथा आरिफ्रा
दा गैला जिजोबबाय माबा गु उरि अरजोबबाय हाब्रु हा अखा दै बार नांनानै गाज्रि जाजोब्बाय गोदो बिजोंनो थआंजोबो बाय ओमफ्राय दासो नै दाख्लै थांनाय बोसोरावबो जोबाय ओमफ्राय बेयो दा नैबे फैगोन फैनाय बोसोराव बुस्थुआनो गाज्रि जाखाबाय नालाय आं आदोर बो लायासै अखाबो सिबाय बारबो नांबाय अन्थाइबो नांबाय दैबो नांबाय गासिबो जाजोब्बाय बिदिनो गारजि जाबाय आरो
अ बेनोथ' ओमफ्राय दा रांफोर मोनोब्रा थाब थाब लायदो। दाख्लैनि मोसानायफ्रालाय बारल' नायफ्रा बेफोरनि रांखौ मोनाखै आरो नोंसोरो?
बारलनायनिथ' बिदि मोनथ'वाखै ओ होथ'आखैनो।
जेब्ला बे बारलुनायनि रांखौ मोनो खोनासंलाय जेब्ला बे बारलुनाय नायफोरनि रांखौ मोनो अब्लाहाय नोङो आरामसे सोरजिनानै लायनो हासिगोन ना।
औ खुनुरुखुम गानसाबनो थाखाय औ जोनानै जासाबनो थाखाय लायनोसै। बेजोंनो जोथ' नोसै ओमफ्राय जोङो सानदोंमोन लोगोफोरजों जयैनो बे एरियायाव गासैबो जानाय औ मा होनो सानस सेनि हाबाफारि लानानै खुंनाय बल खेला बेखौ जोङो जोनो सानदोंमोन आरो साननै बा सानसेनि आरो ओमफ्राय इदिनो बोरमानि बेनोथ' नोंसोरखौबा सोर खौबो नांजोबगौ ब्रा ओंखार जों दा जोंनि नैबे मा होनो केम्पासयाव था मावफुलियाव माने नांगौ जादों आरो मानसि माने जोंनि नैबे हारिमुवाउ अ हारिमुनि नामखौ लानानै जोङो मो सा माबागोन आरो जोगोन बलखौ।
बादायगोन बादायगोन।
बादायगोन औ दा बिनि थाखायनो मानसि निनो गोनांथि जायो। ओमफ्राय दा टिमाथ' जाथारनांगौ नालाय सिटेन बायबो थानांगौ नालाय एसे ओंखायनो नांगौ आरो जोंनो माने जोङो बि दिनो बोरमानि खेला जोगोन अमानि खेला जोगोन
दङ सोलों सोलोंग्राफ्राबो जोंनाव दङ' बिरादनो गोरों गोरोंबो दङ। बिदियाव बांसिन जोंनियासो साबसिन जाबावगोन। मानो गैया जानो गासिबो रोंजोबखायो आनो ना दैदेनगिरिफ्राबोथ' रों बारा रोंग्रायानो दंजोबखायोना। जेनेबा साफा सानै साथामफोरा बाहाय रोङा जानो हागौ जेन'बा बाखि माखासेयाथ' रोंजोबथारो ना।
उम रोंजोबो गासिबो रोंजोबो माने जोग्रा गोजाखा आरो ओमफ्राय माने जोग्रा गोजा ओमफ्राय माखासेया एसे सेया रोङा आरो सोरबा बायदिया जोबाबो रोङा नालाय।
बिसोरखौ फोरोंलांनोसै जायफोर रोङा बेखौहाय फोरोंलांदो जोंहाथ' रोंखानाय हिसाबैहाय रोंखानाय हिसाबै जोंहा खेनसे खननैल'सो सोलोंनांगोन दा जोहैनांगोन। आइथिंफ्राव लाखिनाय लाबथानायफोरखौ खर' जोंहाय होलाबायनायखौहाय इदिखौ इसेल' बेहाय सोलोंनांगौ ओमफ्राय बेनिफ्राय सोलोंबा थ' जाखाबायानो दायरेक गेलेहैनो हाखायोआनो। मेंनायफ्रा थागोन आरोखि।
मेंनायालाय माथो बिदि मेंनाय
जेब्ला सोलोंबाय थागोन अब्ला मेंगागोन जेब्ला सोलोंबाय थागोन अब्ला मेंगागोन खिन्थु जोंहा सोलोंनाय जाहैबाय सोलोंबाय थायोबा जोंहाबो मेङा लासेनो जासिगौ मेङा जासिगौ माने दा नोंसोर सोलोंबाय थानाय हिसाबै नोंसिनाव हयथ' खमबो जानो हागौ मेंनाया बांद्राय मेङा बो जानो हागौ हयथ' एसे जेनेबा खस खस्थ' खालामोबा परिसान खालामोबा जेन'बा नोंसोरो मेंगानोबो हागौ।
उम उम।
नोबो जानो हागौ। बिब्दि आरो आंथ' खारनो हालालै दा बांद्राय
खारनो हाला? जानायफ्रा बारा जाबायदां नोंनाबो
उदै देरबाय।
एसे आजादियाव मोनजाबाथाय बिदिनोलै माने दस्रायाव थानानै मावबाबो एसे बानाय बानाय जायो न'नि खामानिखौ बानाय-बानाय मोनथारो।
औ उदै देरबायना आरो जोंना थावनि बुस्थ थु जाबाय थानाय सोब ओंख्रियावनो थावानो बां सिन जायो आरो बेबो लकेल थावजों नंबावा रिफाइन थावजोंसोबाव
बाब बिदिसो
अ
गासिबो नोंसोरना माबा इदिसो जाजोबो नामा?
औ रिफाइनथावजोंसो ब्रा जोंना। बे हेलिकप्टार आरिफोरजोंहाय नङा।
ए
उम
होनबाथ' बिदिजोंनो देहाफ्रा सोरोदलांजोबसै
गैला ओंखायनो बुजोबनायबो नुयो। समावहाय बुजोबनाय नुयो समावहाय मोजांबो नुयो समावहाय
उम ओंखायनो मा होनबावनो न'आव न'आव गायनाय न'आव संनाय गा बिबो बानायनाय बुस्थुखौ न'नि गाव गाबाव गावनि बारियाव गायनानै जानाय बेफोरबायदियासो जासिगोन। होनबासो मान
दा ऐनै जोंनि मानसिफ्रा बेसरखौनो माबायाबा गायाबा बेसरनिफ्रायसो थाव गुबै जायो दा।
औ
दा बे बेसरखौनो गायाबा उम जाय गायदों बेसोरबो निजा माबाबानाय मा होनदों र जिनै जिनै एसे बारहोनि र' जिनै बारहोनि र थारमान बबेयावबाबा बबेयावबा दानजायैबो जानो हागौना दे दोनथदो होमबा दे